हेल नोंथां।
औ नोंथां खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों, ! नोंथाङा खबरा मोजां ना?
औ नोंथां, ओ खबरा मोजांथ' नोंथां नालाय?
आंनाबो मोजाङैनो दं नोंथांजों एसे रायज्लाय जागोन नामा?
औ औ जागोन नोंथां फ्रियानोखा, !
नोंथाङा ओ फालांगिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां दा जोङो फालांगि होनना बुङोब्लाथाय ओ जों मोनथियो जे जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जोङो गुबुननि निफ्राय बायना लाबोनाय बा गुबुनजों सोलाय सोल' खालामनायनायनि मोनसे फालांगि आरो नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा? हेल' खोनादोंना? हेलौ खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां,
अ हेल' नोंथां खोनादों दे,
औ ओ जों दा फालांगिनि बागै होनना बुंनो थाङोब्ला जोंना सोलायसोल' आरोना सोलायसोल' खान्थि बा जोङो फालांगिखौ जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि गामियारि ओनसोलावाय जों नुनो मोनो जे फालांगि होनना बुङोब्ला जोंना गोबां बेसादारि मुवा फालांगिरिफोरा फालांगि खालामनो खौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरैहाय, जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जानबुं बा गारि, मथर, बायदिसिनाखौ फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओ जेरैहाय जोंनाव दङ' ओ माइ माइनिबो फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलावहाय जा आगोलथ' नरै दङमोन जे मोनसे बेसादजों जेब्लानोखि रां गैयामोन अब्ला माने बिदि दङमोन जे औ उम बिदि दंङमोन जे मोनसे मोनसे बेसादजों गुबुन मोनसे बेसादजों सोलाय सोल' खालामनायानो मोनसे फालांगि आरोना दाबो गुबुन मोनसे जायगायाव दं बे जायगानि मुंखौ आं बावबाय बेवहाय माने दाबो जिथुनाखि बेसादजों मुवाजों मुवा बा बेसादजों बेसाद सोलायलायनाय दङ आरो नोंथां बेवहाय रांसोलिया औ ओ जिथुनाखि जेनेबा नोंथांनाव ओ माइरं दं। आंनाव दालि दं दा सानैनिबो एबा नोंथांनो माइरं नांगौ जागोन आरो आंनो दालि नांगौ- जागोन आरोना थिग बेबदिनो जोङो बेखौ सोलाय सोल' खालामनो हायो आरोना बेखौनो बुङो सोलाय सोल' खान्थि। बा जोङो बेफार फालांगि मावनाय दाथ' जोंना रां फैबाय बा रां रुफानि दा आथिखाल- आथिखालाव जोबोद गोनांथि बेनि थाखायनो जोंनि जा गोनांथिनि गोनांथिफोरखौ खौ सुफुंनो थाखायनो जोङो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ थिग थिग बेबायदिनो जोङो। थिग बेबायदिनो जों नुनो मोनो जे ओ जा बेफार फालांगि खालामनाय दा बे फालांगि मावनायखौ जोङो ओ खायफाया माने गावनि जा मुलाम्फा बेफार फालांगियाव थ' मुलाम्फा बा लस खहा जानाय बिदिया थाखायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ,
थिग बेबायदिनो जोङो ओ जा बेफार फालांगिनि सायाव जों बुंनो थांबावोबा ओ जेब्लानोखि सासे बेफारि बा फालांगिरि फालांगियारिया ओ जेब्लानोखि मोनसे बेसादखौ ओ जि राङाव बायना लाबोनानै बेखौ जेबोब्ला बियो जिनै रां बा जिबा राङाव फानगोन बे माने मुलाम्फा जायो आरो ना नोंथां। ओ फालांगियावथ' जोंनिया औ फालांगियावथ' जोंनिया जा आ मुलाम्फा जानाय बा खहा जानाय मोननैबो थाखायो। माब्लाबा खहा जागोन बा माब्लाबा मुलाम्फा जागोन। बिदिखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ ओ थिग बेबायदिनो जों जेब्ला जिब जुनारनि बेलायाव होननो थाङोब्ला जोंनिया मोसौआ गाइखेर होयो आरो ना जोंनो। आ बे गाइखेरखौ जोङो फालांगि महराव बाहायनो हायो जेरैहाय ओ जोङो मोसौ गाइखेरनि मोसौनि गाइखेरा लिटारसेयाव द'जि रांब्ला बेखौ जोङो ओ बायना लाबोनानै सा-सासे फालांगियारिया बायना लाबोनानै बेखौ जेब्ला जोङो ओ गाइखेर मेखि बानायगोन अब्ला माने बेनि राङा एसे बांगोन आरो ना बेनि जेनेबा जिथुनोखि बेसेन बे बेसेना माने बांबोगोन। ओ बेनि उनावहाय जों गाइखेर मोखि बानायनायनि सोलायै जुदि जोङो पनिर बानायोब्ला पनिरखौ मोनथिखागौदा नोंथाङा?
औ मिथिगौ नोंथां।
औ बे पनिरखौ ओ बानायबोला माने बे पनिरनि ओ जानोखि बेसेन बे बेसे सेनाबो बांबोगोन थिग बेबाददियैनो ओ जोङो गाइखेर मैखिखौ सेजौ नैजि राङाव फाननो हायोब्लाबो ओ लिटारसेयाव अब्ला जोंहा द'जि रांनि मुलाम्फा जागोन आरो ना नोंथां। ना आरो बेनि उनावहाय जुदि ओ पनिर बानायना फानोब्ला पनिरनि जा बेसेन बेथ' जानाया गोबां आरोना नोंथां। गोबां आं बेसेन लायो औ जि निकि ओ सेरसेयावनो बा ओ से लिटार गाइखेर जोंनो दिहुननो हानाय पनिरखौ जोङो नैजौ बा नैजौ बाजि रांआव फाननो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो बेफार बा फालांगिखौ जों बेबायदि नायनो हायो जेनेबा ओ मोनसे ओ नर्मेल गाइखेरा आ जिथुनिखि रां बा बेसेन बेनि बेसेना मायबा मोनसे खामलानि उनाव मानोबा बे बेसादखौ जुदि जोङो मायबा मोनसे मुवायाव सोलायो अब्ला बेनि बेसेना बांबोयो आरोना नोंथां। ओ बिदियैनो जोङो बेफार फालांगि मावनो हायो जोङो। आरो जोङो बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला जिथुनि खि दंफां दंफांनिबो फालांगि मावनो हायो आरो नोंथां ओ जेरैहाय जोंहा औवा दं औवा बिफांखौ जोङो ओ जुदि ओरैनो नरमेलि थरसेयाव बाजि रां फाननो हायो आरो ना नोंथां। बाजि रां बा दजि रां फानो जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जों जुदि औवाखौ जुदि जोङो जेब्ला ओ बेखौ ओ औवाखौ मानो जों जुदि ओ जिनुखि जोङो लिरनाय बा ओ बहि बा बिजाबफोरजों बानाय ग्रा माने बेनि राङा बांबोयो आरो ना बा बेनि बेसेना बांलाङो। थिग बेबायदिनो जोङो फालांगियारि फालांगिरिफोरा औवाखौ जोंनि गामियारि ओनसोलनिफ्राय बायना लाबोन लांनानै बेखौ फेक्ट्रि बा कलकारखानाफोराव ओ जिथुनोखि बहिनि महर होयो अब्ला बेनि बेसेनाबो बांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेखिनियानो आरो जोंनि जाथुनिखि आ बेफार फालांगि होनना बुङोब्लाथाय जोंनि फालांगियारिफोरा माने बेसेन बा मुलाम्फाखौ नागिरो आरो। माबोरैहाय जोङो बांसिनै मुलाम फा खालामनो हागोन बा माबे बेसादखौ जोङो फानोब्ला बा मा रोखोमै जोङो फानोब्ला माने ओ बे बेसादखौ जोङो ओ बा बेसेनखौ बांबोनो हागोन आरो नोंथां औ बेखिनियानो दा नोंथां आंथ' नोंथांनो जानाखि ओ बेफारनि बागै फोरमायबाय दा नोंथाङा जा जोंनि ओ आसामनि ओ बयनिस्रु गोदोर फोरबोखौनो होनना बुंनागोन जिथुनाखि गासिबो फालिखायो बे बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोनि बागै नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ
बैसागो माने बर'फोरनि मोनसे फोरबो बैसागुखौ आसामाव फालिनाय जायो बे आसामाव थानाय गोबां हारि हारिसाफोरानो बैसागुखौ फालियो। एसामिसाव बेखौ ओ बिहु होननानै बुंनाय जायो जोंनि बर'आव रावाव बेखौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो। बर'फोरनि थाखाय बै सागुआ आ रंजानायनि देरसिन फोरबो मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो बर' बैसागुखौ फालिबोदों आरो दासिमबो फालिबोगासिनो दं ना नोंथां। बैसागुआ बैसागु अखाफोरनि गोदान सानाव बेदिनखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां। बैसागु फैनाय लोगो लोगोनो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' ग थाय बयबो मोदोमा रंजानायनि गोसोजों जांख्रिखाङो आरो ना नोंथां।
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
दा औ दानिया आङो नोंथांनो फालिनायनि नेमखौ खिन्थानोसै नोंथां
औ
सैथ्र' दाननि अखाफोरनि जोबनाय साननिफ्राय आरो बैसाग अखाफोरनि स्नि अक्ट'सेम्बर बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। सैत्र अखाफोरनि जोबनाय सानाव बयबो मानसिफोरा फुङावनो मोसौफोरखौ फाख्रा सिख्रा हांगारजों दागोयो आरो दैमायाव मोसौखौ लांनानै थुखै होयो आरो ना नोंथां। साननिफ्रायनो बैसा गुजोबनायसिम मोसौ मैसोखौ उदां हाखराव लांनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
लख्रा मोसाफोरा जाहाथे उदां उदां हाग्रायाव
औ नोंगौ
मोसौ थुखैनाय समाव जाहाथे मोसौफोरनि जिउआ गोलाव जायो गोथार रायदों बिजौ आरो लाव फान्थाव फान्थावनि माला होनानै मोसौ गलियाव दोनो बेनिफ्राय मोनायाव गय हाबो फिथा सौराय जायो ना नोंथां
औ नोंगौ
अखानाया अखानायै लोगो लोगो गामिनि अजा गाहायखौ लानानै फिथाइ सौरायाइखौ सौनानै थैनाय न'नि आंगो मानसिफोरनो बावहरो आरोना नोंथां न'नि गोदोर बा थैलांनाय सुबुंफोरनो गोसोखांथि महराव बावोआरोना नोंथां बै
औ नोंगौ
बाउनाय समाव गोथार जि गाननानै आरो गोथार होनानै थैनानै थांनाय मानसिफोरखौ बरायो आरोना नोंथां जाहाथे बिसोर बेनि गेेजाराव दुखु खौ लानानै न'आवनि माइ दै आबादफोरखौ गाज्रि खालामा बिनि थाखाय आरोना नोंथां। औ। बे समाव गामिनि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गामियाव गिदिं गिदिं मिनि खुसि फिथा सौराय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
न'नि मानसिफोराबो आलासिफोराबो गोथार गोसो लानानै सिबियो आरो न'नि जागोन ओ बेसादफोरखौ होजोबो आरोना नोंथां ‌ बैसागुखौ ओ बर'फोरा स्नि दानसिम खुंनाय जायो। आरो नां थां। ओ गिबि सानखालि मोसौनि थुख खैनाय जायो आरो फालिनाय जायो आरोना नोंथां। बिनि ओ सेकेणड खा ओ नैथि सानखालि ओह ओ मानसि ओ मानसिनि फोरनि बैसागुखौ
औ
ओ ओ थैनानै थांनाय मानसिफोरनि मुङाव बा गावनि नखरनि गेदेर गोलावफोरनि आबौ आबैनि मुङाव बावउनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
बैसागोनि थामथि सानखालिनिफ्राय गामि गामि मानसिफोरा सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय जयै गामि मोसा सानानै मागियो आरो ना नोंथां बैसागोनि जोबथि सान खालि आम आलासि लिंनानै बरायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
औ बे रोखोमैनो बैसागुखौ फालिनाय जायो ओ बो बैसागोखौ एप्रिल दानाव बा ओ बैसागोआव जेब्ला बिफां बिलाइफोरा गोदान बिलाइ खिलियो अब्ला बैसाख बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
बियो आसामनि बा बर' हारिनि बा गासैबो आसाम आ हादोरसायाव थानाय हारि हारिसाफोरनि मो मोनसे रंजानाय फोरबो आरोना नोंथां। बेयो मोनसे आसामनि गोदोर फोरबो बेखियानो नोंथां।
औ नंगौ ओ दा नोंथाङा गोबां मोजाङै फोरमायलांबाय जा बैसागुनि फालि बैसागु फोरबोनि बागै नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय आरो ना नोंथां ओ जोबोद आ‌ जा गियान मोनबाय नोंथाङा जा बैसागुनि फोरमायलांबाय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आ गोजोन्थों।। नोंथां आसा खालामो औ आसा खालामो नोंथांजों आरो फोरावबो बिदिनो रायज्लायनो मोनगोन बा नोंथाङा बिदिनो सम होगोन होननानै।
औ नोंथां
नोंथांनि